हेलौ
हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों
अ मा खालामदों?
दङ ओरैनो उन्दुनानै
ए
औ
दे होमबा आ मोनसे आ आयदानि सायाव जों सावरायनोसै नङा होमबा।
औ दे बुं
ना ना हमनायनि आयदाखौनो लानोसै खोमा
अ
ओं बर' फोरा बर'फोरा गोदो माबायदि नाखौ गोदोनिफ्राय माबायदि हमबोदों। बेफोरखौनो सावरायनोसै
उम दे
उम ओ नाफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फ्रा बायदि बायदि आगजु बाहायनानै हमबोदों आरो ओरै जेखाइ सेन जेखाइ खबाइ सेन खखा बायदिफोरा माने बर'फोरनि गाहाय माने ओ ना हमनायनि आइजेंफोर आरो।
औ औ
ओं आथिखालावबो बेफोरखौ बाहायनानैनो जों नाफोरखौ हमो।
ओम
ओ बेफोरनि अनगायैबो जों माखासे। ओ बुस्थुफोर माखासे जिरादफोरजोंबो जों आइजेंफोरजोंबो जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो जेरै जे आस जे लाङि लाङियाल माने गुबुन गुबुन दङलायनो लाङियाबो खावै लाङि नास्राय लाङि दाहार लाङि आगथाम लाङि बेफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो नुनोबो मोनदों बेफोरजोंबो बर' फोरा माने नाखौ हमबोदों आरो दाबो हमो। बेनि अनगायैबो जों ओ बोरसियाव बायदि बायदि नानि आदारफोर थुनानै ना बोननाय नङा होमबा।
ओम
खुसिया सुलिजों खुसिया सुनाय हुदाफ्रावबो माने बर'फ्रा दङ आरो।
ओम
ओम ओ बेफो आरो माखासे खोथाफोरखौ जों मख'गोनां मख'थारनांगौ जायो बर'फोरा माने ना हमनो थाखाय माने आइजेंफोर गैयाब्लाबो माने थौले थौले दैफोराव हाब्रुफोराव जेरै' दै राननानै थायो हाब्रुफोर हाब्रुफोर जानानै थायो।
ओम
बेफोराव माने आखाइजों दांग्रोमनानै बो हमनाय माने हमनायाव माने बर'फ्रा जोबोद आखा फाखा आरो गामि एरिया गामि ओनसोल फ्रावबो जों बेफोरबायदि बिलोफोर रानोबा बबाफोर दंग'फोर रानोब्ला बेफोराव माने आखाइजों हमदांग्रोमनानैनो हमो माने।
उम माने बर'फोरनि बायदिब्लालायनो माइनिख्रुइलायनो माइ जोलैनिख्रुइ नानि अनजिमायासो बांसिन लायनो आरो।
उम
बेखायनो माइ जोलैनि मुंखौ जेरै लिरजोबनो हायो बर'फ्रा खिन्थु। ना जुरैनि मुंखौ माने लिरजोबनो हायालायनो आरो बर'फोरा
अ
माने गोबां बायदि बायदि रोखोमनि ना फोरखौ माने बर'फ्रा गोदोनिफ्राय हमनानै जाबोदों आरो
अ
औ बे दैमा दैसा बिलोफोराव हमनानै जानाय नाफोर जेरै खावै फिथिख्रि मागुर मावा इदिनो ना मावा थेंगोना एलेंगा सिंगि बेंसि गोरि बेफोरो आरो थुरि ना होन बामि थथा नाथुर सल बारलि बेफोरखौथ' जोंनि ओनसोलाव बारा मोना सल बारलिखौ अब्लाबो ना सान्दांगा खुरसा ना नांदर खुसिया बेफोरखौ मोनो आरो बेबायदिनो बायदिसिना बरख' रौ बेफोरखौ ओ सिथल कस बैगिरा बेफोरखौ जों फख्रिफ्रावबो न'फ्रावनो माने फख्रिफ्रावबो फिनानै लाबोयो आरो
उम बेबादिनो ना दाउखा ना खांख्राइ ना मोदाउ ना खान्दा बेफोरखौ माने गोदो गोदोनिफ्राय हमनानै जाबोदों आरो बर'फ्रा हेलौ
औ
ओ
बुं दे
औ खोनादों ना
औ
उम बर'फोरा माने
ना होनायखौ खोनाफेरदों नों मालाबा?
औ खोनादों औ
ना होनानै हमनायाव माने बर'फ्रा आखा फाखाथार माने दै जिङाव जायफोर थायोना दैसा जिंफोराव जायफोर थायो जेरै जोंबो दैसा जिङावनो थायो नालाय बेखायनो ना होनानै हमनायखौ जों मिथियो माने ना होनानैबो हमो माने बर'फोरा
औ
उम बेबायदि माने ओ दावराव दावसि खालामनानै माने औ माने दै सिङाव हाबसिगोन दैयाव हाबसिगोन दावराव दावसि खालाम बोनानै माने औवानि खामि सावथाफोरजों माने सुग्रोम सुग्राम बुला बुसि खालामनानै माने नाफोरखौ दैमानि आफांथि होना लाबोनानै हमनाय जायो आरो
औ
उम मोजां बोथोरफोरखौ नायनानैसो बेफोरखौ ज' जयै लोगो लालायनानै माने रंजा खुसियैसो हमनाय जायो आरो बेफोर बेफोरबायदि हमनाय आदबा आरो रंजा खुसि एसे बेफोर ना होनानै हमनायखौ जों मावो आरो ज' जयै लोगो लालायनानै लोगोफोरजों
जोंनिथिंबो हमो हमनाया बिदि आरो मा होनो ओ जेब्ला अखा हानाय हानाय बोथोर फारस बैसागोयाव टाइमाव अखा हाजेननो ना बे टाइमाव जों दैमाजों माने नाया बिराद फैयो आरो बेयावबो जोंनिया मा होनो जेफोरजों साथेना दोनो बिराद मोजां मोजां ना मोनो आरो।
ओ बेफोरो बर'फोरनि ना हमनाया माने ओ आंथ फुरा माने गोदोनिफ्रायनो सुबुंनि माने मोनसे फिरिनिफ्राय गुबुन मोनसे फिरिसिम बारस्लायबोदों आरो बे बेखायनो बेफोरखौ दोरों गियान होननानैबो जों बुंनो हायो माने।
औ
औ बेफोरखौ माने उन्दै उन्दैनिफ्रायनो माने गावनो गाव सोलोंनानै लाखायो आरो। न'खरनि गिदिरफ्राबो बेफोरखौ फोरोंबोयो‌। जायनि गेजेरजों माने बर'फोरा गोदो ना खासेयाव हमनायफ्राव आखा फाखाथार आरो। गोरों गोरा आरो बेफोरनि बिगोमा जाबोनो हादों आरो बिसोरो।
ओं नोंलाय रोंङो ना रोङा ना हमनो?
सोर आं आं रोङो जों गोदो उन्दैयाव बोरसियाव खानस्रिखौनो थुनानै जोङो बाथा बोनबोदों। दान्दा औवानि औवा दालायखौ दाननानै जोङो दान्दायाव बोरसिखौ खानानै जोङो ना हमबोदों बेबायदिनो आरो।
औ मा मा मा आदारखौ होयो बेयावनो बोरसियाव?
बोरसियाव जोङो बोरसियाव जोङो ना हमनायाव बांसिन जोङो खान्स्रिखौनो बाहायोमोन गुबुन गुबुना गुबुन गुबुन बाहायो। जोङो बांसिन मेइनलि माने कान्ट्रिखौ बाहायो कान स्रि फिसाखौ खानस्रि फिसा थायोना बेखौ जों बाहायो कानस्रि खौ थुनानै बोरसियाव थुनानै ओमफ्राय बाथा बाथा जे बाथा बिफां थायोना बाथा होनो बे बिफांखौ जोङो ससे ससे हास'नानै बाथा बानायो बे बाथाखौ ओ बे बाथायावनो दुरुंखौ खानानै ओमफ्राय बोरसिखौ दुरुङाव खानानै जोङो फाननानै जायगा मोनसे जायगा जायगा खालामनानै बेयावनो माने साबोयो आरो। साननानै ओमफ्राय दसे थानानै नायो अब्ला नाया माने बे बोरसियाव थानाय आदारखौ जानानै माने बोरसियाव हायनानै माने नाङो आरो नायाव। बां बोरसियाव बेबायदिनो सायो।
आं जोंनिथिं खैजोमाजों माबानायसो
औ जोंनिथिंबो जोंनिथिंबो जोंनिथिं खैजोमाखौ इसिबां बाहाया खिन्थु बै बेरेजे थायो ना जथा बेरे होनो
औ
बे बेरे बिदै बिदैफोरखौ बेरेया जे बिदै दैयोना बे बिदैफोरखौबो जोङो बोरसियाव हायनानै बेजोंबो सायो आरो।
ओम आरो गुमाफोरजोंबो खालामो खोमा ना?
औ औ औ गुमाफोरजोंबो खालामो गुमा गुमाफोरखौ हमनानै बोरसियाव हायनानै बिदिनो सायो आरो बिलोफोराव।
उम ना हमनाय इदि बोरसिजों हमनायाव ओंखामजों माइने हम माबानायसो नुलाय लांबाय।
औव औव जायगा लायै जायगा गुबुन गुबुन आदब माने गुबुन गुबुन आदारफोर खौ माने बोरसियाव हायनानै नाखौ हमनाय जायो। आरो आथिखालाव जोंनियाव गोबां माने खम जालांबाय माने माने नाफोरखौवनो बेफोरबायदि हमनायखौव नुला बांसिन ओ बिमा बिमाफोरआ सोरबा सिख्ला साफोरा माने जेखाइ खबाइ लानानै एफा एनै बिलोफ्राव बिलो माने दै गोनां जायगाफ्राव आरो दैब'फोराव बेफोराव ना गुरनायखौ जों नुनो मोनो आरो दैमाफोराव उम नाथाय गोबां हौवासाफोरा माने बांसिन ना बिदि बोननाय ना हमनायफोरखौ माने जों नुनो मोनला आरो माने आथिखालावथ' बांसिन गथ' गथ'फोरानो मबाइल सबाइलजोंसो थायोथ'
उम
बेफोरबाइदियाव माने गैयला।
टाइमाबो दाना जालाना गासिबो
फरायसालियाव थांनांगौ गथ'फोरा फरायसालियाव थांङोबा सानसे सानसे जाखायो आथिखालाव।
उम
औव
आरो गेेदेरफोराबो न'खरनि खामानि थायो नालाय
औव
आरो दाथ' ना हमनाया खम जाबाय माने बाजारफ्रावनो एभेलेबल मोनो ना आजिखालि
बयबो बायनानैसो जायो आथिखालाव उम।
औव खोनादोंना हेल'?
औ खोनादों।
ओ